हेल'
हेल'
खोनाबाय नोंथां
खोनबाय
दायो मा खालामहैदों
लामायाव बेरायफैदां
द
आमाजखौ फिसा खोनादों खोनादों
औ
आबासखौ फिसा खोनादों होनदां
जायो खोनाबाय
औ मा खालामदों
ओं दंफां सायायाव ओरैनो जिरनानै दङ
गासिबो दंजोबो न'आव
औ थिगानो दङ
आंनिखौ मोजाङै खोनादों
औ
उ दायो मा खालामगासिनो डेलि लाइफ
जिरायनाय थानाय खोथिया फुनाय माइ गायनाय बेनोसै मा दंबावो
फरायनायफ्रा माबोरै सोलिदों
मोजाङानो नोंथांनालाय मोरै
आंना बिदिनो मोजाङानो
उम
दैज्लां बोथोरनि बेरायहैयाखै दैज्लां बोथोराव
दैज्लां बोथोराव बहा बेरायनो मोनो गायनाय फोरावलाय न'आवहाय
बेरायायगोना
थांनो मोनाखै जेरावबो
उ
आलि दाननाय आलि खोनाय
हम
गायनाय फुनायखौलाय हाजिरा मावदों ना न'आवहाय मावदों
हाजिराबो मावदों न'आवथ' मावथ'वाखै बिदिनो न' खाथि खाथि बेयाव मावदों आरो एफा एनैखौलाय
मोजां गायनो फुनो गरमाव
मोजांङालाय एसे मोजांसाब आरो बांद्रायबो मोजां नंङा
ओ माइ हानायोलाय रोङो ना रोङा
एफा एनैखौ रोङो बांद्रायथ' रोङा आरोना
आं नोंथांनाव माबा मोनसे सोंगौमोन माने फ्रि टाइमबा आर ना माने माने नोंथांनि फेभ्रेट ओंख्रिया बर'नि माखौ गोदावसिन मोनो जानो
उम
आंनियाथ' बिदिनो आंथ' नारजिफोरखौहाय गोथाव मोना ओमफ्रायो अनलाजों दाउ खुमब्राजों हांसो बे फेभराइटसिन आरो
उम
औ
ओमफ्राय नोंनिया
आंनिया बे नारजिजों अमायानोसै
नारजिजों
अनलाजों एम्फौबो आर ना बेबो गोथावाय गोथाव आरो जानोलाय
ए हे मोजां आनो
ओम न'खरावलाय मारै दं?
न'खरावबो बिदिनो गायनाय फुनाय सोलिगासिनो दायो जोबथ'वाखै
औ
उम जोबसिगोन साननैसो थानानै एसेल'सै बारा गैला उम न'निखौ गायखांबाय आरो ओमफ्राय दायो